ओ
हेलौ।
औ खोनादों ना नोंथां
ओ खोनादों खोनादों खोनादों नोंथां खोनादों औ
दे होमबा दिनै जोङो जा बर' हारिनि माखासे जानाय लोंनाय दङना बिनि बागै एसे सावरायनोसै हेल' खोनादोंना नोंथां औ अब्ला नोंथाङा एसे फोरमायना अब्ला नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो बर'आव जा जानाय लोंनाय माखासे मुंदांखा जानाय लोंनाय बेफोरनि बागै एसे
आ औ नोंथां। आङो दा बर' हारिनि जा दोरोङारि जाग्रा बेखौ नोंथाङा जा आंखौ बुं माने फोरमायनो होदों आं बेखौ एसे सावरायनो सानदों दायो बुंनो थाङोब्ला दा आङो जोंनि साबसिन हामसिन जाग्रा होनोब्ला नारजिजों अमा बेदर
औ औ।
नारजिजों अमा बेदर संनायखौ ज गोथाव मोनजायो आङो आरो जा जा बर' सुबुंफोर दं बिसोरो बांसिन नारजिजों अमा बेदरजों बेखौ जानायखौ हामसिन नाङो। आरो जा मोजां मोनजायो गोथावबो
औ औ।
आरो बुंनो नो थाङोब्ला नारजिया जोंनि बे मोनसे मुंदांखा जामुं
औ औ
आरो बे नारजिखौ माबोरै बानायो होनोब्ला
जोङो दुब्लियावहाय एबा दुब्लि फोथारावहाय फारटलि एबा गिबियाव दुब्लिहाय फोथारावहाय फाथोखौ गायो। जेब्ला फाथो गायखांनानै द' दान एबा बिलाइफ्रा खिलिखांनानै
औ।
जेब्ला
औ
बि बिफां एबा बे लाइफाङा बिलाइफोरा जेब्ला राग'यो‌
औ
अब्ला जोंनि बे बर'फोरा एबा सुबुंफोरा फाथोखौ जोङो दानो दानो सेखाजों दानफ्लायो। बेनि उनावहाय
औ
जोङो बे फाथोखौ एबा बे उम जाय लाइफांखौ जों दानदों बेखौ जोङो
औ
सान्दुाव फोराननानै दोनो
औ लाइफांनि बिलाइखौ दान नोंथां औ औ। औ
एब्ला बे बिलाइखौ जों दान दानखांनानै एबा दानखांनानै बेनि उनावहाय सान्दुङाव जोङो सानथाम सानब्रैसिन दिनो जेब्लासिम बे लाइफांनि बिलाइआ सान्दुंनि
औ
सोरांजों एबा सान्दुङा जेब्ला गोसा जायो अब्ला बिलाइआ
गो गोरान जालांनाय हिसाबै औ।
औ गोरान जायो नोंथां जेब्ला बे गोरान जायो अब्ला जों बेखौनो नारजि होननानै बुंनाय जायो आरोना गोखा मेगं
औ औ औ
आरो नारजिखौ बिनि जानायनि अनगायैबो माखासे खामानियावबो बाहायनाय जायो दा नोंथां। जेब्ला मानसि थैयो
अ मफ्राय नारजि औ औ नोंथांथिया थैयो थैखांनानै उनाव जेब्ला खारजो दहा जायो नालाय हौवासाबा सानबानि उनाव खुंनाय जायो आरो
हिनजावसा एबा आइजोफोरबा सातदिन एबा सान सान सानस्नि
औ
बेखौ फालिनाय जायो जेब्ला हौवासाफ्रा थैनाया सानबा जाबाय अब्ला दहा खुङो। बे दहा खुंनायावहाय जोङो बे आइजो एबा जाय सुबुङा थैलांदों बे थैलांनाय सुबुंजों जाखिनि आगोलाव सोमोन्दो दङमोन बेफोर सोमोन्दोखौ जोङो दिनैनिफ्राय फोजोबनाय जाबाय होननानै बे गोखा मैगंखौ जानाय जायो। नारजिखौ आरो आइजोफोरनि बेलायावबो बिदिनो
औ
जेब्ला सानस्नि जायो अब्ला सुबुंफ्रा बिनि दहा खुंनो थाखाय थियारि जायो बे दहायावनो बेबायदिनो जेब्ला हौसानि बेलायाव जायो बेबायदि हिनजावसा बेलायावबो जायो सानस्नि जानाय लोगो लोगो आइजोजों जा सोमोन्दो दंमोन बेखौ बेखिनियावनो दोन्थ'बाय होननानै जों बे नारजि ओंख्रिखौ संना जानाय जायो आरो रायजोफोरा गासैबो जमा जमायै जाय सुबुङा थैदों बिसनि न'आव थांनानै बे नारजिदो नारजि ओंख्रिखौ जानाय जायो आरो।
औ हेलौ। हेलौ
औ खोनादों नोंथां। खोनादों खोनादों।
औ। दा नोंथाङा बुंनो थाङोब्ला नारजिनि बारैथ' आरो गोबां दङ जेरै ना। अनला
औ औ।
अनला ओंख्रि दं अनलायाबाथ' जा बर'नि गोदोनिफ्रायनो जानाय दोरोङारि मोनसे जानाय ओंख्रि बेखौ जोङो जा न'नि जानाय माइरं सोमनानै बेखौ अन गुन्दै देनानै जा ओंख्रियाव ओ ओंख्रियाव बे अन गुन्दैखौ होनानै बिदिनो अनला ओंख्रि बानायनाय जायो दा जोंङ अनलाखौ गोबां रोख गोबां ओंख्रिफोरजों ओ गोबां मैगंफोरजों जानाय जायो जेरै बुंनो थाङोब्ला औवा मेवा सबायाइ बायदिसिना जोंबोथ' औवा अनला ओंख्रिखौ जानाय जायो आरो
आरो लोगोसे बुंनो थाङोब्ला सहजों साम
नोंथाङा बुंनो हागोन नामा औवा मेवाखौ माबोरै बानायनाय जायो एबा माबोरै संनानै जोङो मा बेदरजों जाबा गोथाव जायो?
औ औ औ। हागोन हागोन नोंथां दा बुंनो थाङोबाथ' अ मेवायावथ' जा
हेलौ।
खोनादोंना नोंथां? औ औ
दा बुंनो थाङोब्ला मा मेवखौ जोङो लाना फैनानै ओमफ्राय बेखौ होनानै बांसिन मोजांसिन जायो आरो आरो जायोबा साबसिन मोनजांसिन मोनजायो आरो दा सोरबा सोरबा सामजोंबो जानाय जायो। साम'जोंबो गोथाव जायो। आरो नोंथाङा दा बर'नि दोरोङारि मोनसे दङबावो मोनसेल' गोबां दङ
औ औ।
फामसेलांबाय नाफामखौ हेलौ।
औ औ मोजां खोननायाखै नोंथां नोंनिखौ।
औ दा जोंनि बर'नि दोरोङारि जानाय लोंनायखौ आरो नोंथांआ नाफाम जानो मोजां मोनोगोना मोना?
नाफामखौ गोथाव मोनजायो जा गोथाव मोनजायो आङो।
औ दा बे नाफामखौ माबोरै बानायनाय जायो नोंथाङा एसे खोन्थानो हागोन नामा?
नाफामखौ आङो मिथिं मोनथियो मोनथिनायालाय एसे मान गोबांबोथ' मिथिया माने माबोरै बानाय एसे आं आंनियाव जा गोसोआव माने जा मिथियो आङो बेखौ फोरमायगोन
औ औ फोरमायनो हा।
उ खोनादों नोंथां हेल'?
औ खोनादों खोनादों।
हेल'
हेल'
अ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
औ औ न मखौ मैना आं गिबियावनो बुंनो सानगोन नाफामखौ जंङ डाइरेक्ट गैयैथ' जों डाइरेक्ट दुब्लियाव थांनानै मोना बिदि जंङो फार्स्टआवनो बहाबा दैखर दैला बहाबा हमना ला फुख्रि दैखर बिनिफ्राय जोङो ना फिसाफोरखौ एबा ना गिदिर गिदिरबाबो जायो आरो ना। बेखौ दिखांनानै जोंङो एबा ना। खौ हमनानै जोङो
औव
बेखौ जों मोजांङै साफा एबा सुस्रांनानै
औ
सान्दुङाव जोंङो बा
औव
सानथाम सानब्रैसो दोनो जेब्लासिम नाया
औव औव
नाया जोबोर मोजंङै राननांगौ जायो इसे गिसि गिसि थाबा जानाय जाया आरो ना।
औव
नाखौ मोजांङै रानहोनानै बिनि उनावहाय जोंङ नाखौव
औ
बांसिन मानसियानो नाखौ जोंङो देफ्लेयो? एबा गुन्दै खालामो देनानै जोंङो।
औव
देखांनानै जोंङो नाफाम बानायनाय स्टारटखौ माने मा बुंङो बेखौ जागायो नाफाम नाफाम बानायनाया खामानिखौ जागायो आरो ना। जेब्ला जोंङो नाखौ दिखांबाय नाखौ दिखांनायनि उनाव बेखौ सान्दुं आव फोरानबाय। औ बेनिफ्राय जोंङो बेखौ देफ्लेनाय जायो। गुन्दै खालामनाय जायो नाखौ।
औ दे होमबा नोंथां जोंनिया
औव
फोरानि खोव बेनो
खोनादों नोंथां हेल'? अ अ खोनादों खोनादों।
अब्ला नोंथां दिनैनि रायलायनायखौ बेखिनियावानो दोनथ'नोसै जोंहा समाबो जाबाय। नोंथांनो रायज्लायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय। औ औ नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय। साबायखर बावरनाय थाबाय नोंथांनिसिम।
अ अ ज आंहाबो जोबोर गोजोननाय मोन्दों रायज्लायनानै।
औ औ दोनथ' औ दे औ।